औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ।
नोंथाङा फ्रि ना दा?
औ फ्रि ओं।
होनबा दसे बर'फोरनि जिब जुनार फिसिनायनि सोमोन्दै दसे रायलायजागोन नामा? खोनादों ना? हेलौ।
अ हेलौ। अ रायलायजागोन दे औ खोनादों।
आतसा ओरैनो नोंथांनि ओनसोलावहाय बर'फोरा गाहायै मा मा जिब जुनारफोर फियो?
ओरैनोथ जोंनि ओनसोलाव जिब जुनार होनोब्लाथ जोंनियाव ओम मोसौ दङ, बोरमा दङ, अमा दङ ओरैनो। बेफोरबायदि फिसिनाय जायो।
अ।
ओ नोंसिनिथिंलाय नोंसिनिथिं बोरै बोरै जेनेबा जिब जुनारनिया
औ जोंनि जोंनि ओनसोलाव गाहायै ओ बोरमा, अमा आरो मोसौखौ ओ फिसिनाय जायो बर'फोरा बांसिनै। जेरै जोङो अमायाथ अमायाथ जोंनि ओनसोलावहाय मोनफ्रोमबो बर' नखरफोराव अमा नुनाय जायो। सोरहाबा मानै सोरहाबा माथाम सोरहाबा बेबाय दिनो जायफोरा जायफोरा फालांगि खालामो बेफोरो गोबां बिबांनि अमा जेरै ओ सेजौथा नैजौथा अमा फिसिनायबो नुनाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय जेरै जों अमाखौथ अमाखौथ बर'फोरा बर'फोरनि गाहाय जानाय आदारबो होननानै बुं-बुंजाखायो। ओ बेजों लोगोसे बर'फोरा अमाखौ अमा फियो अमाखौ जोङो गाहायैहाय माने गुन्दैजों। गुन्दैजों। फिसिनाय जायो जायफोर मा माने मासे मानैल' अमा ओ। फियो बैफोरो गुन्दैजों। बा खायसेहा गुन्दैजों लोगोसे गुन्दैजों लोगोसे खायसेहा थास' थास'खौ रुनानै गुन्दैजों लगायनानैबो होनाय जायो। ओ जाहाथे जोङो मा बेबायदि खालामोब्ला जोङो गुन्दै गुन्दैखौ जोङो एसे खमावनो जायो होननानै जों बुंनो हायो बा जोङो थास' जों लगायनानै होआबा। गुन्दैया गुन्दैया बारा थाङो बा जोङो गुन्दैखौ बांसिन जोंना खसाया जानाया खरसाया बारा जायो होननानै जोङो माखा खालामो जोंनि ओनसोलावहाय। थास'जों गुन्दैजों लगायनानै बा ओंखाम जा खोन्दा ओंख्रि माने ओंखाम खालायफोरखौहाय जों हाय लगायनानै ओ मानो होनाय जायो खायसेहा जायफोरा माने जायफोरा माने बुरजा अमा ओ फियो बिसोरो बैसोरहा माने मा खालामनाय जायो बिसोरो दानाबो होनानै अमाखौहाय फेदेरनाय जायो।
औ
जोङो बेजों लोगोसे जोङो मोसौ मोन फ्रोमबो बुङ जोंनि ओनसोलावहाय मोसौखौ नुनाय जायो मोसौ फिसिनाय सोरनाबा मानै माथाम सोरहाबा गोबां बिबांनि मोसौ। फिसिनाय जों नुयो आरो मोसौ फिसिनानै जोङो मा ओ गाइखेरनि थाखायबो जों मोसौखौ फिसियो आरो खायसेया हालेवनो हालेवनो थाखाय बे मोसौखौ फिसिनाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय। खायसेया गाय खेर बुरजा मोसौ फिनानै गाइखेरखौ मा गायखेर लोंनायजों लोगोसे जोङो गाइखेरखौ बाजाराव फाननानै खायसे मानसिफ्रा गोबां बिबांनि रां खामायो आरो बै रांजोंनो न'खर दैदेननायावहाय बाहायो होननानै बाहायो जोंनि ओनसोलावहाय।
औ बाहायो।
मोसौजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव बोरमाखौबो फिसिनाय जायो बोरमाखौ मेइनलि जोंनि ओनसोलावहाय रांखान्थि बेदरनि थाखाय नङा रांखान्थि आरजिनो थाखाय बा जोङो न'खरखौ न'खरखौ जोङो सो सोलिनो थाखाय जोङो बोरमाखौ फिसिनाय जायो मेइनलि जोङो बोरमाखौ फि नायनि गाहाय गुदियानो जाहैबाय रांखान्थिनि थाखाय बोरमा खौ जोङो फिसिनानै नावबा माब्रै माबा सोरहाबा बुरजा बोरमाबो खालामनानै लानाय जायो आरो बेजों लोगो से बोरमाखौ जोङो जेब ब्ला देरगोन से बोसोर बा नै बोसोर नै बोसोर नि उनावहाय जोङो बोरमाखौ बाजाराव फाननानै गोबां बिबांनि रां मोनो आरो बे रांजोंनो गोबां मानसिनि न'खरा मोजाङै सोलियो जोंनि ओनसो सोलाव बेबायदिनो ओ बेबायदिनो जिब जुनार फिसिनाय जायो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलावहाय ना नाबो फिसिनाय जायो। ओ ना फिसिनानैबो गोबां बिबुंनि रां आरजिनो हायो दा नों थांनि ओनसोलावहाय इदि नोंथांनि ओनसोलावहाय ओ बोरमा फिसिनायखौ मा मा खान्थिजों बा मोसौखौ मा मा मा मानि थाखाय फिसिनाय जायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
औ जोंनिथिंथ' इदिनो जोङो बर'फोरा जेनेबा अमा, बोरमा, मोसौ बेफोरबायदियाथ' जोंनि बर'फोरनि न'खर न'खर बयनावबो थास सै दा बयनावबो नुयो। औ जोंनियावबो अमानि बेलायाव रायलायोबाथ' अमाया दा जोंनि न'खरावबो दङ। औ जोंहाबो फिसिनाय जायो। माने ओरैनोथ' मासे मानै बिदिखौथ' जोङो न'खराव लानायानो जायो। ओ जोङोद आम अमाखौ फिसिनो थाखाय जोंनो फास्टावनो ओ गुन्दै जेनेबा अमानो थांना थानो थाखाय जाहोनो थाखाय ओ गुन्दै बायदिसिना आदारथ नांगौ जायो नालाय। बिसोरनोबो जेनेबा जोङो गुन्दै खौ बायनो गोनां जायो न'फोराव माइ गैयाबाथ माइ गायाबाथ जोङो गुन्दैफोरखौ बेलेगनिफ्रायनो बायनानै लाबोनांगौ जायो दा औरैनोथ' अमाफोर फिसिनायावबो खरसा जायो। गोबां बेफोरबायदिनो दानाफोर गुन्दैफोर बायनायाव गोबां रां थांनाय जायो आरो होनबाबो जोङो अमा बेफोरबायदि फिसिनानै जमायनानै दोननाय बायदि जाहैयो रांफोरखौ उनावहाय जेनेब बा अमाफोरा फिसानिब फ्राय गिदिर जानानै जोङो फानोब्ला बेफोरबायदि खस्थ थास' हानानै रुनाय गुन्दैफोर बेलेगनिफ्राय बायनानै लाबोनाय खरसा जानाय बेफोरखौ माने सानफिना आरोना जोङो जेब्लानाखि अमाया फिसानिफ्राय गिदिर जागोन गिदिर जानानै जेनेबा जोङो बेलेगनो फानहरगोन बेफोराव जोङो रांखौ गथायैनो मोनफिननाय जायो नालाय। इफोराव जोङो खस्थ खालामनायखौ जेबो साना आरो बेनिखायनो जोङो अमा फिसिनाय मानाय बेफोरखौ माबा बाहायबाय थानाय जायो ओरैनोथ' बोरमा बोरमा मोसौफोरनि बागै बुङोबाथ जोङो बोरमाखौथ बेफोरबायदि बोरमा फिसिनायाव बांद्राय खस्थबो जाया नालाय। जोङो बोरमाखौ जेनेबा अहायबा गांसो बेफोरबायदिनो फोथारफोराव न' खाथि बेफोर बायदिफोराव जायगा दङब्ला जोङो बोरमाफोरखौ बेफोरावनो गांसो जाहोनो थाखाय खानानै दोननाय जायो खानानै दोननाय जायो जेनेबाथ बोरमाया ओ मासे मानै थाबाबो जोङो उनावहा आय बारायलांबाय थायो आरो बोरमाफोराबो बिदिनो बारायलांसिगोन ओमफ्राय जोङो उनाव बेफोर बादिनो खस्थ न'खर फोराव खस्थ' जायोब्ला जोङो बेनि फिसाफोरखौनो जेनेबा फाननानै न'खरखौ दैदेनलांनो हायो आरो जोंनि जिउ माने जिउ खुंनाय राहायाव बेफोरबो मदद होयो आरो। जेनेबा जोङो मोसौफोरखौ बुङोब्लाबो जोंनियावबो दा मोसौ गाय जेनेबा गाइखेरफोर होग्रा मोसौ लायोब्ला मासे बा मानै बेफोरबायदि लायोब्ला थायोब्ला आरो जेनेबा गाइखेर जानायनि जोंनोथ' सोरबा बायदिया गाइखेर खदाय गाइ खेर नांगौ जायो नालाय सोरबा लोङो सोरबा साहा ओरैनो लोङो ओमफ्राय बेफोरबायदि न'आव लथ' नांङा नालाय बेलेगावबो नोङो जेनेबा गाइखेरा बुरजाफोर ओंखारोब्ला जोङो बेलेगनोबो फानहरनो हायो बेफोरबादिनो मोसौनि बागैबो रां खामायनो हायो आरो गाइखेरफोर फाननानै जेनेबा मोसौवाबो फिसा जानानै उनावहाय देरलाङो नालाय
जेनेबा हायो इदिनो गासैबो माने जोंनि जिउ खुंनायाव हेफाजाब होयो आरो मदद खालामो माने औ।
जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलावथ' मोसौ बोरमा बिदिनि अनगायैबो ओ गाहायै दाउ दाउबो फिसिनाय जायो जेरै जों लकेल दाउ बा जोङो ब्रयलार लकेल दाउआथ' जोङो साफ्रोमबो न'खराव थाखायो। जोंनि ओनसोलावहाय दा जोङो लकेल दाउखौ लकेल दाउखौ ओ जोंनि मोनफ्रोमबो न'खराव फिसिनायनि खारना जाहैबाय आलासिफोर फैयोब्ला जोङो बे खौनो जाहोयो बा आलासि फोर आलासिफोर फैयोब्ला जोङो लकेल दाउखौ बर' न'खरफोरा बांसिनै लकेल दावा थाथारो जोंनि ओनसोलावहाय बेजों लोगोसे जोङो बेजों लोगोसे जोङो अमाखौ अमाखौ थ' जोङो मिथिखायो बर'फोरनि गाहाय जाग्रा आदार होननानै जोङो हाबा बर'फोरनि हाबायावहाय गाहायै जों अमा बेदरा नांथारगौ। बे खौ जोङो अमाखौ अ अमा बेदर गैयाबानो जोङो बर'फोरनि हाबाखौ जाया होननानै बा ओ माने जों हाबा खुं खुंनाया जा साकसेसफुल बा जाफुंसाराखै होननानै जों बुंनो हायो माने बर'फोरनि हाबायाव गाहायै माने अमाया अमाया थाथारो बेजों लोगोसे लकेल दाउ बे थाथारो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलावहाय बे जिब जुनार फिसिनायजों लोगोसे जेरै ना ना फिसिनाय जोङो जोंनि ओनसोलावहाय ना फिसिनाय। बेखौबो थांनानै थानायनि गाहाय राहा हिसाबै साननानै लायो जोंनि ओनसोल ओनसोलावहाय ना फिसिनाया गोबां रोखोमनि ना फिसियो ओरैनो नों नोंसिनि ओनसोलावहाय मा मा रोखोम रोखोमनि ना मोननाय जायो
जोंनियावथ' आङो नानि मुंफोरखौ बांद्राय मिनथिया दे नोंथांनिथिं जेनेबा फुख्रिफोराव दाथ' दैज्लां ना फख्रि फोराव नाफोर फिसिनानै जानो हायो दे नाफोरनि मुंखौ मोननैसो
औ स जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो गोबां रोखोमनि ना मोनो जेरै जोङो खावै फियो बेनिफ्राय मा‌ होनो बे स रुपसान्दा इनिफ्राय मिरगा एनिफ्राय सिलभार बेफोरबायदि नाखौ जोङो फिनाय जायो आरो
औ औ
दिनै रायलायनायखौ दोनथनोसै बेयावनो ना
औ दे ओं
औ दे